हेलौ नोंथां औ नोंथां
गिबियावनो सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो जासे हरफिननाय थाबाय दे नोंथां
नोंथाङा दा ओरैनो दंखायोना नोंथां
औ दङ फ्रियैनो दं नोंथां
अ होमबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना अब्ला
होगोन नोंथां हागोन
होमबा नोंथां आयदाया ओरैबायदि माने आथिखल मुगायाव जे ओ ब्रयलार फार्म खुलिनायखौथ' गोबां नुसैना औ ओ बे बयलार फार्म बेखौ खुलिनानै मा मुलाम्फा एबा माबोरै जों ब्रयलारखौ फिसिनो
औ नोंथांनि आवाजखौ मोजाङै खोनादिया दै नोंथां
औ
औ खोनादों नोंथां
अ माने ब्रयलार बेखौ माबोरै एबा बेखौ खुलिनानै मा खालाम नैखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन जोंना ब्रयलार फिनाय होनोब्ला ब्लाथ' जोंना मोनथाम मोनब्रै आदावबो जोंना फिनो हायो जोंना ब्रयलार फिनाया जोंना जाबाय जोंना मोनसेया गाव हारसिं प्राइभेट बायनानै बा गाव हारसिंनि बायनानै गासिखौबो बायजोबनानै माने बयलारखौनो बेफोरबायदि मह फिनो हायो आरो मोनसेया जाबाय जोंना गावसिनि कम्पानिनि आनदाराव कम्पानिनि आनदारावहाय बयलार फिसाखौ बेफोरखौ लाबोनानै दाना आरि गावसोरनो हरखाजोबो माने बै बेफोर ओ हरखाजोबनायखौ अकल नोङो जायगा आदार बे बेफोरखौ अखल बानायनानै माने जोंना फिनो हायो आरोना नोंथां आरो नोंथांनो जोंना हारसिं फियोब्ला बांसिन प्रफिट नुनाय मोननाय नङा नाथाय कम्पानिनि आन्दाराव फियोब्ला नोंहा ब्रयलारा माबा मोनसे बेमार आजार जानानै थैयोब्लाबो नोंहा जेबो लस जानाय नङा नाथाय नोङो जुदि हारसिं बायजोबनानै बबा प्राइभेटयै हारसिंनो फियोब्ला जुदि मालाबा समाव बेमार आजार जायोब्ला ब्रयलारा अब्ला नोंङो जुदि बे ब्रयलारा थैयोब्ला नोंहा गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो नाथाय नों कम्पानिनि आन्दाराव मावोब्ला ओ गासैबो जानाय खहा फोरखौ माने बेयाव खम नुनो मोनगोन आरोना नोंथां आरो जोंना बयलार फिनाया कम्पानिनि आन्दाराव ब्रयलार फिनो थाङोब्लाना नोंथां अब्ला जोंना बे कम्पानिया जोंना माबोरै फिनांगौ माबोरै खालामनांगौ बेफोरनि बागै जोंना मोजाङैनो खोनथाना होखायो माने आरो नोंथां जोंना बयलार फिनाय फिनायनि ओ बागै बुङोब्ला गिबियाव जों बयलार फिनो थाखाय मोनसे बयलार दोननो थाखाय मोनसे न' बानायनानै लाग्रोनांगोन बा गन्द्रा होननानै बुंनांगोन जों बर'आव आ बेखौ मोजाङै बानायनानै लाग ग्रोनांगोन मोजां माने साब सिखोनै जे बेमार आजार जानो हायै बायदि साब सिखोनै लाखिनांगोन नोंथां। आरो जोंना बयलारखौ जेसेबांनो बुरजा फिनाय हायो एसेबांनो प्र पिड थायो नालाय नोंथां जेसेबांनो बुरजा फियो अब्ला जोंनाव अब्ला बांसिन जोंना ओ जोथोन लानांगौवा जोंनाव बांसिन थागोन नालाय नोंथां माने मासे बेमार जाबानो जोंना गासिबो जानायनि सान्स थायो नालाय नोंथां ओंखायनो माने मोजां साखोन सिखोन खालामना लाग्रोनांगोन न'फोरखौहाय मोजां आरामनो जोंना थुरिफोर होयोब्ला बा ट्रिपालफोर होयो ब्ला मोजां जायो जोंना न'खौ माने बयलार फिसिनायाव थिं होयोब्ला जोंना माने जे अखा बांखा हायोब्ला जोंना जे साउन ओंखारो जे अखा थिङा जोंना अखा हायोब्ला गाबो जे बैफोर बारा जायोब्ला बयलारा माने ओ एसे बेमार जानायनि सान्स थायो बेनिखायनो माने जोंना बयलार फिसिनायावहाय थुरि बा ट्रिपालफोर होयोब्ला मोजां जायो। आरो बयलार फिसिनाया जोंना गिबि गिबियावनो न' बानायखांनायनि उनावहाय ओ जे साब सिखन लाखांनायनि उनावहाय बयलार फिसाफोरखौ जोंना कम्पानिनिफ्राय लायोब्ला कम्पानिनि बयलार फिसाखौ गावसोरनो लाबोना होफैगोन बिनि उनाव जोंना बयलार खौहाय जेब्ला बिसोर होफैगोन अब्ला जोङो गिबियाव फिसा फिसाखौहाय ओम‌ अनसि अनसि जोंना माने बांसि सिन ओ फिसा समाव बांसिन जोथोन लानांगौ जायो आरो जेसेबां फिसा बेसेबांनो माने आ दिउथिया बांसिन खस्थ' जायो नालाय ओंखायनो माने जोंना सानसेगाहाम थाफानांगौ जायो आरो बयलारजोंनो। आरो जोंना जेसांनो खस्थ' खालामनो हागोन एसेबांनो फैसा बांसिन इनकाम फैगोन नालाय ओंखायनो माने जोंना बयलार आ बयलारखौ आ गरम जानाय गरमै एसे गरमै थानाय बायदि जोंना जुजाय सायाव होनांगौ। जे माइ गायखांनानै जे माइ मोनो बै माइनि जे गुन्द्रा मा होनो जुजाय होननानै बुङो जोंना बै जुजायजों आरामनो बिनि सायाव जोंना आ खथा खथा बानायनानै दोननांगोन आरो गिबियाव फिसायावहाय खथा खथा बानायनानै जोंना जुजायनि सायाव बा लेखा पेपार पेपार थायोना बै पेपारनि हायालहाय जोंना बनानै होनांगोन आरो दोननांगोन। ओमफ्राय बेनि उनाव एसे देर एसे देरबोनाय लोगो लोगो बयलारनो जे जाहोनो आदार बा दाना बेफोरखौ जोंना कम्पानिनि आनदाराव मावोब्ला कम्पानियानो होफैखागोन। आरो जेसेबां मानि मेडिसिन जेरै जोंना क्लिन वाटार लोंहोनांगौ जायो नालाय बेमार आजार जाय जायैनि थाखाय क्लिन वाटार बा फ्रेस वाटार लोंहोनांगौ जायो नालाय बै दैखौ फ्रेस खालामनो थाखाय माखासे मेडिसिन जेरै क्लिन टेप ऐ परमिलिन बेफोरबायदि मुवाफोरखौ जों बाहायो आरो माखासे जोंना बेमार आजार जायैनि नि थाखाय जोंना मेडिसिनबो बाहायो जोंना बयलारनि आरो जोंना जेब्ला बयलारा देरबोयै देरबोयै जोंना गु बा
जिनै दिन जायो अब्ला जोंना मोनसे भेक्सिन हिसाबै होयो जे मेगनाव होयो बे भेक्सिनखौ बेमार जायैनि थाखाय जोंना बे भेक्सिनखौ होनाय जायो बे भेक्सिनखौहाय जोंना मो होनो होयोब्ला जोंना माने बायेरानिफ्राय फैनाय जेरै दाउ बेमार जायोना जोंना बेफोरबायदि बेरामा जानायनि चान्सआ माने खम थायो बेनिखायनो भेक्सिनखौ होनाय जायो जोंना आरो जोंना बयलारखौ फिसिनानै जोंना गासै ब्रैजिबा दिन बा ब्रैजि दिननि गेजेरावनो जोंना फुरा फानजानाय बा कम्पानिनो हरफिननाय जायो माने देरजोबो माने अब्ला जोंना जेसेबां माने ओ जेसेबां माने जोंना बयलार जेसेबांनो बुरजा फिसिनो हागोन एसेबांनो माने जोंना प्रफिटा बांसिन जागोन नालाय माने वेट हिसाबै वेट हिसाबै जोंना बे बयलारखौ फाननाय जायो नालाय नोंथां ओंखायनो माने जोंना जेसेबांनो फिसिनो हायो एसेबांनो मुलाम्फा बेनि थाखायनो माने ओ देरजासिम खस्थ' मस्थ' खालामनानै ब्रैजिबा दिन बा ब्रैजि दिनखौ नों खस्थ' खालामनानै आ बयलारखौ फिसियोब्ला नोंनाव गोबां प्रफिट प्रफिट थागोन नोंथां आरो जोंना बै जेसेबां मानि ओ प्रफिट फैगोन ना बेखौ नों बेलेग खामानियावबो मावनो हागोन बा ओ बा आबाद मावनायानो होन बा अबेबा माबा मोनसे गोनांथि जानाय होन बा ओ गथ' गथायाइफोरनि लेखा फरायनायनि आनो होन गोबां माने खामानियाव बैनिफ्राय फैनाय इनकामखौ जों बाहायनो हागोन आरो नोंथां। आरो जोंना बइलार फार्म बानायनानैनो जोंना गोबां दानि जुगाव सोलिनानै थानाय नुनो मोनदों। आरो बयलार फार्म बानायनानैनो जोंना ओ गोबां बिजनेस माने आवगायहोनो हादों आरो दायो आरो जोंना दानि जुगावथ' बयलार बेदरखौ माबायदि बाहायो नोंथाङाबो मिथिखासैयानो माबायदि इउस जायो बयलार बिदरा आ दानि सरासनस्रा न' न'खर सलिनायावहाय जेसेबां माने बेदर बाहायो बेयाव जोंना बयलारखौसो बाहायनाय नुसै। ओ
औ
ओ नोंथाङा जे ओ खिलिरै ओ केजि हिसाब फानो होननायनि खोथा बुंदोंमोन ना
औ नोंथां औ बुंदों।
अ ओरैनो केजिसेआव बेसेबां मोनो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा ब्रयलार
ओरैनो जोंना ओ बयलार ब्रयलार किजियाव जोंना कम्पानिनि आन्दाराव जोंना फानोब्ला फन्द्र' थाखानिफ्राय बिस थाखासिम किजियाव मोनो आरो नोंथां बे जुदि जोंना मोनसे फार्मावहाय जोंना आठ कुइन्टेल बा सय कुइन्टेल बा दस कुइन्टेल फाननो हायोब्ला जोंना ओ बेसेबां प्रफिट जागोन जोंना ओ ओरैनो एक लाखनि बारा जाहैखागोन जोंना नोंथां। जुदि जोंना ओ दस कुन्टेल ओ किजि मोननो थाखाय जोङो दुइ हाजारथा बयलार फार्म फिबानो जायो ब्रयलार फिसा फिबानो जोंना माने आरामसे ओ दस कुइन्टेल बा आथ कुन्टेल आरामसे ओंखारहैगोन नोंथां।
अब्ला जोङो साननानै नायदो नोङो जोङो अब्ला जोङो माने जुदि जोङो दुइ हाजारथायावहाय जोङो मोजां फिसिनानै आठ कुन्टेलबाबो आट टन आट टन फाननो हायोब्लाबो जोंना गोबां प्रफिट ओंखारो माने नोंथां
औ
औ नोंथां नोंथाङाबो बय औ नोंथां दे बुंलाय
ओ माने बेनि अनगायैबोथ' जोंना बयलाराव हाय बयलारखौ आथिखाल नुगोन माने मार्केटआव गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनसै ना
औ नोंथां
औ माने गो जोंना माने बर'फ्राबो माखासे बिजनेस ला बिजनेस लाइ नाव हाबबाय आरो माने बिदिनो मार्केटआव दैलि मार्केट बेफ्रावबो माने बयलारखौ दानै दानै फाननायखौ नुनो मोनसै ना
औ नोंथां औ
अ बिदिनोथ' बिदि समावथ' माने केजि सायाव जोंनि ओनसोलख बिदिनो सेजौ दाइनजि गाहाम लायो केजिसेयाव आरो
औ नोंथां माने नोंथां ओरैबायदि जायो माने कम्पानिनि आनजादाव फियोबाथाय माने नोंथां बैसोरो जे मेडिसिन बायदिसिना गावसिनि फिसा हरनायफोरनि थाखायनो माने नोंथां बिसोर बिसोरो केजिसेयाव बि फन्द्र' थाखानिफ्राय बिस थाखासिम होयो माने नोंथां
अ अ अ
बिजानि नंला नालाय बियो ना नोंथां बिसोरो आरो बेखौनो गावसोरो वान फिफ्टि वान ओइटियाव फानहरो आरो जोंनिया अकल जोंनिया माने फन्द्र थाखानिफ्राय बिस थाखासिम गासिबो जोंना जेसेबां माने बइलार फिजिन फिजिननायनि फ्राय हमनानै देरजआसिम माने गावसोरनो गासिबखौबो हरखाजोबो मेडिसिनानो होन ब्रयलारनि जानाय दानायानो होन बायदि गासि सै जेसेबां मानि ब्रयलार फिसिनायाव देरजासिम नांगौ मुवा बेसादफोर बैफोरखौ गावसोरनो हरजोबखायो। बिनि थाखायनो माने जोंना अखल नायनांगौ सा फा लाखिनांगौ ब्रयलार देरजासिम आरो देरबाथाय गावसोरनो हरफिनांग कम्पानिनि आ रावनो हरफिनांगौ आरो नोंथां गावसोरनो लांफैखागोन नोंथां
औ होमबा नोंथांजों माने बयलार ज फार्म खुलिनाय बिनि बागै गोबां सावरायबायना
औ नोंथां
ओ होमबा गोजोननायनि थाखाय बा फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
अ जागोन दे नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाहरफिनबाय। औ दे होमबा नोंथां।
औ